अ खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों
आङो दा ओ जराय जिरायनानै दङ
अ
औ औ औ जाखांबाय ओं
अ नोंथाङा दायो फ्रि दंना
औ दायो आं फ्रि दङ
अ नोंथाङा फ्रि दंब्ला मोनसे नोंथांजों गोदो गोदायनिफ्राय लानानै ओ मा बाय दि जोंनि नआ ओ ओ दाव बोखो ओ माने मोजां जाबोखो आरो माबायदि हाइ लेभेलाव फैखो नोंथाङा गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जोंनि गोदो माबायदि जों नखौ बानायनाय जों नुनो मोनोमोन आरो दा नि ओनस ओनसोलाव जोंनि ओनसोलफ्राव जों माबायदि नखौ जों नुनो मोनो आरो माबायदि जों दा ओ सोलिबाय थानाय ओ जेनेरेसनाव जों माबायदि जों नखौ बानायनाय उम नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हा
औ औ औ। दा न होननानै बुङोब्लाथ जों गोदो गोदाय बेफोरबायदि ओ दानि जु-जुगाव सोलिबाय थानाय बायदि दानि ओ दानि जि निउ जेनेरेसनाव सोलिबाय थानाय बायदि मोजां मोजां न गैयामोन। नङा होमबा गोदो गोदाय जों थोरि नुनो थोरिनि न बा बेफोरबा बेफोरबायदिनो औवानि न बाफोर बेफोरबायदिनो बैसां न बा बेफोरबायदिनो दंफांजों बानायजानाय न नुनो मोनोमोन नङा होमबा।
अ।
दा दानि जुगाव ओंखारनाय बायदि जेरै दानि जुगाव जों नखौ ओफ गोबां फेसिलिटिजों बानायो जेरै इदटाजों बानायो जेरै न बानायनो थाखाय जोंनो गोनां जानाय मुवाफोरा जाबाय जेरै बाला सिमेन्ट ओ बेफोरबायदिनो इता दङ बेफोरबायदिनो मोजां मोजां फेसिलिटिसआव बानायनो थाखाय जोंनि गेजेराव टाइल्स दङ बेफोरबायदिनो ग्लास लगायनानै जों नफोरखौ आजिखालि दा-दानि जुगाव बानायनाय जायो नङा होमबा दा बुद थाङोब्लाथ गोदो गोदाय आबै आबौमोना बा बेफोरबायदिनो थोरि हाग्राखौ हा-हास्रोदनानै बा बेखौ फोराननानै बा बेफोरनि फ्राय अखाद ओ ननि सिङाव अखा दै गोलैयै खालामनो थाखाय बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन नङा होमबा? दा बेफोरबायदिनो आं गोबां मोजां मोजां मोजां न बा बेफोरबायदिनो ओ फेसिलिटिस ओ एसिजों बा बेफोरबायदिनो नखौ समायहोनो थाखाय ओ डेकरेसन खालामनाय बा बेफोरबायदिनो ओ ननि सिङाव बिबार दोननाय बा ननि सिङावनो ओफ हा ओ खिखरसालि बा बेफोरबायदिनो बाथरुम बेफोरबायदिनो टयलेट खालामनाय खौ आं नुनो मोनदों आरो दा कम्प पेयार खालामनाय हिसाबै जों ओ फाराग होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्राय जेरै बेफोरबायदिनो ओ गोदो गोदायथ जों आबै आबौनि समाव बेफोरबायदिनो खिखरसालिबो गैयामोन नङा होमबा जों हाग्रा बंग्रायावनो थांनानै एखिखरसालि ओ हिसाबै बाहायोमोन जेरै जों जाय जोंनि समाव बा गोदो गोदायनि समाव न गंसे बानायनो थाखाय गोबां गोब्राबमोन नङा होमबा दा न गंसे बानायनो होननाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव ओ रां रुफा बा गोदो गोदायनि समाव बेफोरबायदि थोजासे रां एबा रां खामायनो हानाय राहा लामाफोरबो गैयामोन गासैबो सुबुङानो ओ गोरिब बा बेफोरबायदिनो औ। सोरबा एसे धोनिब्लाबो बेफोर माने गासिबो सुब बारायजोबनो हायामोन आरो नङा होमबा। दा न होननानै बुङोब्लाथ दा जोंनि गेजेराव गोबां ओ जोंनि हादर बा हा इन्टारनेसनेल लेभेलाव गोबां मोजां मोजां न दङो जेरै जों माब्लाबाबो ओ नुनानै सोमोनां सोङो-सोङो सोमोनाङो आरो नङा होमबा।
औ औ।
जोंनि गेजेराव बा एफोरबायदि मोजां न बा ओ सोमोनांथाव न जों नुनो मोनबाय नाथाय कमप्यार खालामनानै बाग गोदो गोदायथ बेफोरबायदि गैयामोन नङा होमबा
औ अ।
न होननानै होननानै बुङोबथ दानि जुगाव किटसेेन बाबेफोराव थानाय बेदरुम बाबेफोराव थानाय ओ सफा बाबेफोराव थानाय उन्दुग्रा बेफोरबायदिनो आरो बेफोरबायदियाव थानाय रेस्ट खालामनो हानाय मोजां मोजां आगजु बाहायनाय नुनो मोन मोनो जाय गासिबो सुबुङानो एफर्ड खालामनो हाया बा बायनो हाया बेफोरखौ बा गोबां गोरिब गुन्द्रा दा जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय थानाय न'फोरा जेरै गासिबो पाक्कानि नंजोबा नङा होमबा? गासैनिबो औ गासैनिबो ओ नखरा धोनि नंजोबा बा बेफोराव ओ बानायजोबनानै मोजां मोजां फेसिलिटि बानायनानै लानो हाया। दा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो गोबां थोरिनि न'थ' दा ओ नुनो मोना थेवब्लाबो गेजेर गेजेर सोरनियावबा थानाय दङ। थेवब्लाबो जोंनि गेजेराव बैस्रा न' बा बेफोरबायदिनो थिंनि न' बेफोरबायदिनो जाब एसे गोदो गोदायनिफ्राय एसे गोजौआव बा दावगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। दा ओ नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि न'फोरा दा बानायनाय नुनो मोनदों नोंथाङा आरो एसे बेफोरनि सायाव ओ सुंद' बिबुंथि लाखिदो।
ओ गोबां बेबादिनो जों ज-जौगानाय बेखौ जों नुनो मोन्दों।
औ।
ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदि सिगांनि बायदि गोबां माने ओ जों न'फोरखौ जों नुनो मोनलिया। ओ सिगांथ' जों बांसिन जों नुनो मोनोमोन होनब्ला जों आमौ आमै आबौ आबैनि आमोलाव जों मिथिनाय बायदिब्ला गोबां बेबायदिनो खस्थ'नि गेजेरजों ओ ओ बिदि रायजो एबा संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। खोनानो मोनदों ओ गोदोहाय बेबायदि जोंनि दाबायदि जेरै- न' फाक्कानि जेरै इथा ओ सिमिट अन्थाइ बेबायदि बालाफोरजों जों न' बानायनायखौ जों नुनो मोनामोन। ओ दानि जुगाव बेबायदिनो गोबां माने ओ ओ जाबाय दा जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों, गोदोहाय बेबायदि गैयामोन। ओ गोदोहाय बेबायदि ओ थुरिनि न' एबा थुरि हाग्रानि ओ ओ उखुम बानायनानै बेबायदिनो ओ एबा बेबायदिनो इन्जुर बानायनानै थायोमोन। गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बेबायदि ओ अखा बंखा बेबायदि गोबां माने खस्थ'नि गेजेरजों बिसोर माने रायजो खुंबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। गोदोनि आमोलाव बेबायदि जोंनि बायदि गोबां माने मोजां मोजां बेबायदि न'खौ जों नुनो मोनामोन आरो दानि जुगाव गोबां बेबाय- दिनो जौगानायखौ जों नुनो मोनो। ओ दानि आमोलाव जोंनि आमोलाव माने बेबायदि मोजां मोजां न' जाबाय बेबायदि ओ ओ बांसिननिफ्राय बांसिन जों मोजां न'खौ जों नुनो मोनो। टाउन सहरफ्राव जों नायो ल्बा गोबां बिल्डिंफोरखौ जों नुनो मोनो। बेबायदि समायना-समायना लुनायखौ जों नुनो मोनो। जों बेबायदिनो गोदोनि आमोलाव जों माने नुनो मोनामोन।
औ
औ दानि ओमोलाव आमोलाव माने बेबायदि ओ बांसिननिफ्राय बांसिन जौगागासिनो मानसिफोरा ओरैबायदि माने गावनि आदब खायदाखौ ओ ओरैबायदि ओ माबे देखायनानै माने बेबादियै गोबां माने जौगालांनो हमदों। गोदोनि गोदोनि जुगाव माने बेबायदि ओ गैयामोन। बांद्राय साफा सानैनि न'आल' एसे मोजां जायोमोन। गोबां माने सुबुंफ्रानो ओरैबायदि ओ दुख दुखु खस्थ गेजेरजोंसो दानि बे ओ फैबाय थानाय ओ समाव बिसोरो फैनो हादों। जोंनि आरो बे दा सोलिबाय थानाय थासारिया ओ आरो बेनिफ्राय बांसिन जों मोजां जालांनायखौ जों नुनो मोनगोन। बेबायदिनो औ आरो नोंथांनि ओनसोलावबो बेबायदि नफोरा माबायदि जाजोबखो आरो माबायदि ओ मानसिफोरा जौगानो हमखो नोंथाङा एसे सुंदयै ला
औ औ औ दा जोंनि ओनसोलाव ओ बेफोरबायदिनो मोजां मोजां न' बानायबाय जेरै गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि थोरिनि न'आव थानानै बा नोंथाङा होननाय बिदिनो गोबां खस्थ बा बेफोर अखा सान्दुं ओ बेफोरबायदिनो सि जानानैब्लाबो बा बेफोरबायदिनो ओ दुखु खस्थ सहायनांनानैबाबो थायोमोन बा गोदोनि समाव बेफोरबायदि मोजां मोजां थिं बा बेफोरबायदि दानि जुगाव ओंखारनाय बायदि हानि थिं बा दहानि थं बेफोरबायदि गैयामोन नङा होमबा
औ
दा गोदो गोदायनि समाव जों बाहायनाय नुनो मोनोमोन बांसिन सुबुंनिया न'खरावफोरावनो जेरै प्लास्टिकनि थिं जेरै बेफोरबायदिनो थोरि हाग्रानि थिं बेफोरबायदि गोबां ओ दै हाबनो हायि बा सान्दुं बेफोरबायदि फ्राय थावरिनो थाखाय बेफोरबायदिखौ बाहायनाय नुनो मोनोमोन दा नाथाय बेफोरबायदि नंलिया दा जोंनि गेजेराव मोजां मोजां न बानायबाय जेरै सोराबा बिल्डिं बानायबाय सोरहाबा पाका न बानायबाय आर सि सि हाउस। बा बेफोरबायदिनो मोजां मोजां न बानायबाय जायनि ओ जायनि न फोरा ओ गोबां फेसिलिटिजों बानायजानाय जेरै ननि सिङाव टाइल्स बा बेफोरबायदिनो मोजां मोजां ओ सिलिं बा बेफोरबायदिनो गोबांलाइट देकरेसन खालामनानै न'नि सिङाव दा कम्पियार होननानै बुङोब्लाथ गोदो गोदायनिफ्राय गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबाय जोंनि बर हारिनि गेजेराव बा गुबुन सुबुं माहारिनि गेजेराव जेरै बेफोरबायदिनो मोजां मोजां न बानायनानै ओ बेफोराव जिउ खुंनो हानाय बा गावनि गथ गथायखौ गोजोनै सामलायलांनो हानाय बा बेफोरबायदिखौ जोंनि ओनसोलाव दासान्दि नुनो मोनगासिनो दों आरो। दा औ बेफोरबायदिनो न बां होननानै बुङोब्ला गोबां मानसिफोरानो गोबां हाजोआि ओनसोलाव थायो नङा होमबा? दा बेफोरनि बा जोंनि हादाबनि न बेफोर गुबुन गुबुन जायो। बा आं होननाय दहाय होनाय बायदि बिसोरै हाजोआथाग्रा फोरमान मानसिफोरा बा औ हा गैयिबा बेफोरबायदि ओ खामुआव थाग्रा होनना बुङो ना? दा बेबायदि म मानसि थाजोर बा मोनसे पारमानेन्ट बा बेफोरबायदि न बानायनानै लानो हाया जेरै बिसोरो गाव गावसोरनि थाखाय हा हु गैया बिसोरो गुबुन जायगानि ओमफ्राय हा नागिरनानै बा हादान सिफायनानै बेफोर जायगायाव जिउ खुंनाय दा बेफोरबायदिनो गोबां मानसिफोरा दुखु खस्थ सहायनांनानै गावनि नखौ बा गावनि थाग्रा जायगाखौ मोजां खालामनो खालामनानै लानो हायै दासिमबो आं नुनो मोनदों आरो। दा ओ आंनि सुंद बिमुंखौ नोंथां एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय, नङा होमबा?
औ नोंथांखौ आंनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर आ न सं सुंथि बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय
औ औ
समाबो जाबाय जोंना नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ दे होनोमबा।